औ खोनादों ना नोंथां अ औ दा जों गुबुन आयदानि सायाव थांनि बिदिब्ला
औ जागोन सावरायजागोन
जों बिदिब्ला बर'नि दोरोङारि गेलेनायफोरखौ सावरायनो हागोन दा
औ सावरायजागोन औ
औ नोंथाङानो फोरमायदो दे उन्दै समाव मा मा माने उन्दै समाव मा मा माने गेलेनो मोनबोदों आरो ना मा मा गेलेनाय
अ उन्दै समावथ गोबां खेला गेलेबोदोंमोन बेफोर बिदिन्थिफोरखौ होनोसै आं ए थाखोमालायनाय मार्बल गेलेनाय बाथा खेला ओ खारनाय बादायलायनाय बेबायदिनो गोबां खेलाफोर दं दंबावोमोन एसे बावनाय मोनबाय आं नोंथाङाबो एसे नोंथांनि ओनसोलाव गेलेनाय
आंथ' बे समाव जेब्ला खेला गेल जायो गोसो बायदि गेलेबोयो जेराव जिउनि जेबो खोथाखौनो सानस'नो हाया एबा सानहरनो गोनां औ जेरै जेरै नोंथाङा होनदों
औ
लोगोसे खेलाफोर एबा गेलेनाय होन होनोब्ला बानाय जों सम समा जेब्ला ज दंफां सायाव थानानै गेलेनाय दंख' सायाव हर हमल हयथ' सम सम सोरबाया दंफां सायानोबो गयो जायख सर दा बेखिनियानो जों गेलेनायखौ जों थनो होनदो बे गेलेनायखौ जों माबो बोरै माने माबोरै अरायथा लाखि हागोन ओरैबायदि जेनेबा नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनागासिनो दं नेटवार्कनि एसे प्रब्लेम होदोंमोन औ
अ जाग जागोन आं बुंदों नोंथांनिसिम अ आं बुंदों नोंथां नोंथांनिसिम जोंनि दोरोङारि गेलेनाय दिनै जोबस्रांनायनि खेला जा गिला खेला बेफोरखौ आथिखालाव नुनो मोनबांलिया एबा बै गेलेनायखौ मोनबांलिया हो बेखौ लाखिनो थाखाय जों मा खालामनांगोन नोंथांनि बायदिब्ला
ओ बेखौ लाखिनो थाखाय जोङो माखासे प्रग्रामफोर खुंनो हायो जोङो ओ जोंहा खोनानो मोनो जोंहा खमलायनायाबो बर'नि मोनसे दोरोङारि खेलामोन बेखौ जेरैहाय दा मोनसे फोरबो बाव खुंग्रि फोरबोआव खुंबाय थानाय जादों दा बेखौबो बेबायदि खुंबाय थायोब्ला बियो थाबाय जोरनानै थाबाय थागोन आरो ओ गिला गेलेनाय आरो औ मा दंमोनलै नोंथां
अ खिखर गेलेनाय बे फोरफोरखौबो जोङो बेबायदिनो खेला प्रग्राम फराव लाबाय थायोब्ला ओ बेफोर खेलाखौ लाखिलांबाय थानो हागोन होननानै आं सानो आरो
म बे आरो औ बर' हारिजाथावानो नाथाय जों नुयो गामियारि माख म बुङोब्ला गामि आनसकार बायदिना दावला खुंगुर फुटबल गेलेनाय भलिबल गे नाथाय बेनि सोलाय ओ दोरोङारि खेलाफोर जागोन खोमा
औ बेबायदि जों फोथांना लाखिलांनो हागोन
औ मानोना जों नुयो दिनै गेलनाय गेलेनायनि बेलायावबो मानसिया गावनि जिउखौ लानो हानाय जानानै फैबाय आरो जेरै जों क्रिकेट नि बेलायाव जोङो बिराट कलि जेरै फुटबलनि बेलायाव रुनालद' मेसि बिथांमोनखौबोथ' जोङो सासे गेलेगिरि हिसाबै जोंथ' मोजाङै माने जिउ दानायखौ नुनो मोनो आंबो सानो जुदि जोंनिखौ मोजाङै नाजाथाबबाय थाङोबा हयथ' जोंनियाबो सासे गेलेगिरि जानानैबाबो जिउ दानो हागोन
औ नंगौ
ओरैनो गेलेनाय बादायलायनायाव नोंथाङा मा माखौ नायनो मोजां मोनो
गेलेनाय बादायलायनायाव आङो फुटबल भलिबल क्रिकेट बेफोरनो गाहाय
अ मोजाङानो अ अ मोजाङानो ओरैनो फुटबल आवथ बर'फोरनिफ्राय हलिचरन आरो दुर्गा मोन थाबाय बेफोर बेनि अनगायैबो नोंथाङा मिथिनाय गुबुन गुबुन माने गेलेनायाव बर'नि सोरबाफोर बाहागो लानो मोननाय नोंथाङा दा मुंफोर मिथियो नामा
ओ मिथिनायाव आं मिथिनायाव सासे दङ बक्सिंआव जोंहा दंमोन अनकु अनकुसिता बर'
औ औ औ गल्ड मेडेलिस्टआ औ औ आंबो आंबो आंबो खोनादों बिथांनि मुंखौ बेनि अनगायैबो
बिनि अनगायै आरोबाव आं एसे बावबाय नोंथां
औ आंबो इमान फल' खालामनाय जानाया बेफोरखौ बे आंखोसिता बर'खौ आंबो एसे खोनादोंमोन आरो
औ
ओरैनो नोंथाङाबोथ' फुटबलफोर गेलेदां दायो
आं गेलेनाय आयदायाव एसे गोजान नोंथां
अ बेबायदिनो आंबो माने गोदो मोनसे ओ आंबो गेलेयोमोन उन्दै समाव जे ओमफ्राय माने आं मोनसे जाब्रबथाय जानायनि गेजेरजों गेलेनायखौ गारना दोनथ'नाय जाबाय आरो माने
औ नंगौ
क्लास ओइट ओइट नङाबा नाइनफोर जागौमोन खोमा बे समाव आं फुटबल गेलेयोमान बुहुतनो ओमफ्राय सानसे थाखो दाइननि इगजामनि सानथामसो सिगां जों फुटबल गेलेनो मोनसे गामियाव थांदोंमोन थांनाय
औ
माने ब्रैजि आगदाथिं जोयो होननानै आं दुखु मोनो आरो बेफ्रायनो
औ
माने एक्जामाव ओमफ्राय नोंथाङा मा सानो
खोनायाखै नोंथां हेलौ
हेल'
औ
मोजां ओ बुंनो सानदों जोंनि गेलेनायनि गेजेरजों सुबुङा माबायदि मुलाम्फा मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
मुलाम्फा होनोब्लाथ' गोबां मुलाम्फा मोनो होननानै बुंनो हायो जों ओ रां खामायनाय गिबियावनो रां खामायनाय थाबाय गावनि हिसाबै आरो थाबाय खुलु मुलुगाव बयजोंबो सिनायजायो। जेरै जों दा मुंदांखा गेलेयो बिथांमोनखौ सिनायो जों टि भि फोराव नुयो ससियेल मेडिया नुयो बेबायदिनो गावजों लोगोसे ओनसोलखौबो न'खरखौबो बिमा बिफाखौबो सिनायथि होनाय बेबायदि रोखोम
औ आरो दंबावो नामा नोंथां?
औ बेबायदिथ' आरोबाव खेलाया औ मोनसेबाव खेला गेलेबा जोंहा ओ मोदो ओ जेब्लाबो गुफुं थाबाय थायो। बेमार आजार जानो हाया बेखौ जों मिथिगौ आरो औ
उम उम गासिबो सैथोआनो नोंथांनि बुंनायाबो ओ ओ गासिबोथ' सैथोआनो नोंथांनि बुंनाया। बे मोदोमाथ' जेब्लाबो गुफुं आरो माने बेमार आजारनिफ्राय एसे बारग'नो राहा मोनो आरो आरो गोबां बिजिरगिरि बुङो माने मोजां देहा थायोबा गोबावसिनबो जोरो होननाय खोनादों आरो। बेफोरनि अनगायैबो जेब्ला जों गेलेनाय बादायनायजों गेलेनायजों जेब्ला जों थाबाय थागोन अब्ला माने जोंनि देहाया फ्रिट फ्रा थानायजों गुबुन गुबुन जेरै इन्टारभिउ जेरै आसाम पुलिस इण्डियान आर्मि आरो गोबां माने बेफोरबायदि फिजिकेल टेसफ्राव जों गोरलैयैनो पास जानो हागोन आरो।
औ बेबायदि नुयो औ गोबां लोगोफोरखौ बेबाय दि नुयो
दा जोंनियाव सोरबाया ओरैबायदि जानानै दं जेनेबा ओ जों फर लिरनो हायो आरो जेरै जों एस आइ फोरखौनो हमनानै लादो
औ सैथोयानो
एस आइ साख्रि एस आइ साख्रिखौ जेब्ला जोङो लिरनानै पास जायो लिरखांनायनि उनाव जेब्ला जों ग्राउन्डआव अदेबानि जों फिल्डआव थांनानै फिजिकेल टेस्टनि थाखाय थाङो अब्लाथ' जों थारैनो गोबां सुबुङानो फेल जानानै फैनायखौबो नुनो मोनो आरो। बे एस आइ ल' नङा ओइ जोंहा नुनो मोनो एस एस सि जि डि नि मोनसे फैयो ना काउनस्टेबोलफोरनि बेबोथ' लिरनायावसो सिगां जाग्रोयो
औ बुंनो थाङोब्लाथ' आंहानो बिदि जाना दं दा।
औ दे होमबा नोंथां ए से गेलेनायजों थाङाब्लाबो सम सम एसे फोथाराव फुङाव मर निं अवाक इभिनिं वक खालामदो होमब्लाना हयथ' लिरनायजोंबो जानानै ओरै फिजि केलावबो थांनानै हयथ' माबा मोनसे साख्रिनि मोनहैयो
सेखिआनो माथौ औ। नोंगौ
आथिखालाव आरो साख्रि बाख्रि गैयाब्ला थांनानै थानांगौआ माथो गोरानिफ्राय गोरासो जालांगासिनो दं।
औ बाथ्राया बेबो नोंगौ
ओ आथिखालाव माने नोजोर होनो थाङोब्ला माने जा जों आबाद मावनानै मोननाय रां आरो जोंनि बर' फोलेर एबा हारिफ्राथ' गोबां माहाजोन एबा रांखावरि गोनां सुबुंबो नंखालिया। माने गुबुनजों माने रुजुनायाव माने जोंनि हारिया माने आथिखालाव माने राङारि बेबस्थाया खम बिनिखायनो जों दिनै बायेरायाव थाङोब्ला गोबांखौनो हाजिरा मावनो थाहैनाय अदेबानि बायदि बायदि खामानियाव थाहैनायखौ जों बांसिन नुनो मोनसै आरो। ओंखायनो हयथ' एसे जुजि थाबोब्ला मोनसे फिसा साख्रिबाबो मोनोब्लाबो थांना थानायनि राहा लामाखौ मोननो हायो आरो।
सोमोन्दो दं जाहैबाय
औ औ
औ